औ खोनादों नोंथां, नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ, औ-औ गोजोन मोनाबिलि, दा ओ जोङो ओमफ्राय मा आयदानि सायाव सावरायनो?
जोङो गायनाय फुनायनि सायाव सावरायनोसै नामा होनो नोंथां?
औ! सावरायजायो। होनबा आङो एसे बेखेवनानै होनसै नामा?
औ दे।
औ गायनाय-फुनाय होनोब्लाथ' ओ! गायनाय फुनाया जोंनि बर'फो फोरनि मोनसे एंगार हायै बाहागोखा, ओरैनो जोङो गोदो आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो गायनाय-फुनायखौहाय ओ जे जोंनि संसार जानाय बेजों लोगोसे ओ लाबोफागासिनो दङ आरो बे दास- मबो दङ गायनाय-फु -फुनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गाहायै जों बर'फोरनियाहाय माइ गायनाय खौनो होननानै बुंनांगोन। खोनादो
औ खोनादों बुं बुंदो। जोंहा
औ दा जोङो बर'फोराहाय माइखौनो गाहाय आबाद महरै लानानै ओ जेब्ला दैलां बोथोर सफैयो ना? ओं। बैसाग जेठ आसार सावोन। बे दानफोरावहाय गायो माइखौहाय ओ माइ लायै माइ दाथ आथिखाल गोबां रोखोमनि माइफोर सौफैबाय नङा होमबा? दा बैफो फोर माइफोरखौनो ओ जाय आबाद दारिया जाय माइखौ मोजां मोनदों ओ जाय माइयाहाय जोंनो बांसिनैहाय फिथाइ होनो हायो बैफोरबायदिखौहाय सायख खनानै आथिखाल आबादारिफोराहाय माइखौ गायो। उम दा जो जोङो ओ माइख खौ गायनायावहाय
नांगौखिनि माखासे आगजुफोर बाहायो। लोगोसे जोङो। माइ गायनो थाखाय ओ सिगाङावनो हाखौ जे हाया जे माइ गायनायनि थाखाय साबजाथाव जायो बिनिन थाखाय जोङो हाखौ खारायनानै लाग्रोयो। ओ बेबायदिनो खो खारायनानै लानानै जेब्ला खारायनानै साननै सानथाम दोनसैए एसेबाबो दैखौ जमा दोननानै नै ओ सामार होयो। ओ। आरो बिदिनो बर' होयो। बर' होखांनायनि उनावहायज जोङो जेब्ला खोथियाफोरा जोंनि थाखाय ओ फुजानाय जाबाय बेबायदि सम जायोब्ला नाथाय जोङो फन्द्र दिनसोनि उनावहाय आरोना ओ जिबा सान सोनि उनफ्राव बा नैजि सानफोरनि उनावहाय जोङो माइफोरखौहाय फुनाय जायो आरो ओमफ्राय फुनानै फोमोननानैहाय ओ माइफोरखौहाय गायो
औ
दा नोंथाङा माबाफोर बुंगोन ना नङा नोंथाङा माबाफोर बुंगोन ना
औ ओ नोंथांमोननिखि मा मा माइ गायनायखौ नुनो मोनो
ओ जोंनि ओनसोलाव ना दा दाना
औ बुं
औ ओ जोंनियावथ' ओरैनो बांसिनैहाय ओ रन्जित ओमफ्राय माइब्रा ओमफ्राय जोसा ओ फुलफाख फाख्रि ओ दा ओमफ्राय आरो गोदान गोदान माइ माइफोर फैदोंना आं बे खौ मोजाङै मोनथिजोबा नामफोरखौ खौहाय मुंफोरखौ ओरैनो रनजना होन्दों बेखौ मिथिगौ आङो बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ औ नंगौ बिदिनो जोंनियावबो बेबायदिनो गाय नाय जायो बिदिनो खारायनाय खाराय रायनायनि उनाव एसे हाखौ रुइहोनो थाखाय दै सोना दोनबाय बिनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय एवबाय बेनि उनाव आरो दैखौ सोना दोन फिनबाय बेबायदिनो गायनो जानायसिम एवनाय जायो आरो जिहेथु ओ गायनो थाखाय मोजां जायो। हाग्राफोरा थैजोबो बेनि थाखाय एव दैफोरखौ सोनानै मोजाङै दायो बेबायदि खालामना दोननाय जायो। बेनि उनाव खोथियाफोरखौ फुनानै गायनो थाखाय लांनाय जायो दुब्लियावहाय जाय माइ गायगोन जायगायाव। ओमफाय गायनाय जायो। बिदिनो ओ गोदो समाव जोंहा नांगोलफोरजो मोसौ मोसौ हालियो आरो नांगोलजो एवनाय जायोमोन। दा मुगायाव गोदान मुगायाव जोंनिया गोदान गोदान जन्थ्रफोर ओंखारबाय जिहेथु जोङो टेक्टर दं ट्रेक्टरफोरजों एवो थाब थाब गायनो हानाय सम स समनिबो समबो थांला बेदिनो
औ गुसुं समखौ नायगिरना
औ खम समनि गेजेराव थाब थाब गायनो हानाय बेखौ नागिरनानै थाब थाब गायो आरो मानसिफोरा। गोदोनि समाव जिहेथु मोसौ मोसौ हालिजों हालएवनाय जायोमोन नालाय गोबाव नांगौमोन सानसेयावनो गोबां गोबां गायनो हायामोन। बेबायदिनो दा नोंथांमोन नोंथांमोननिखै माबायदि? गायनाय नुनाय मोन मोननाय जायो? हाल-हालएवनायखौ मोननाय जायो ना दानि गोदान आगजुफोरजों खामानि मावनायखौ नुनोमोनो।
औ जोंनिथिंथ' दायो बांसिनानो फ्राय माबा ओ बै नांगोलखौ नुनोनो मोनखाला बयनि बो ओ आबादारिफोरनि न'आव आरोना टेक्टर गैयाबाबो सोरबा सासे एबा गुबुननि फ्राय लाबोनानै बेबायदि हालेवहोनानै ट्रेक्टरनि गेजेरजों गायनाय नुनो मो ओमफ्राय साफा सानै बिदिनो गामियाव आरो ना साफा सानैखौ नांगोलजों होनायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो बांसिनै ट्रेक्टर बाहायनाय नुनो मोनसै आरो औ
खम समनि गेजेराव जिहेथु जोबो नालाय बेबायदिनो ओमफ्राय गायनाय गायनायावबो मेचिन बाहायो ना मानसियानो गायो? जोंनिखौथ' सरासनस्रा मानसिफोरानो गायो नालाय। बे बे नोंथांमोननिखि माबायदि गायो मिथिनो लुबैदों आं।
जोंनिथिंथ' बिदि मेचिनजों गायनायाव गाया। आखाइजोंनो गायो आरो। ओमफ्रायो बै जेब्ला माइआ ओंखारनानै बिदां ओंखारनानै मोननानै हानाय समाव सम जायोना फ्राय बिदि हानाय समजानाय समसो जोंनियावहाय बै हाग्रा मेचनखौहाय हाग्रानि जे माइ हाग्रा जन्थ्रखौहाय लाबोनानैहाय बाहायफैदों आरो। साफा सानै ओ सुबुंफोरा ओरैनो ओमफ्राय गायनायावहाय मेसिन बाहायनाय नुनो मोनाखै।
नंगौ नामा?
औ नोंसि नोंथांमोननि थिं बाहाया ना मि सिनखौ
गायनायावथ' बाहाया बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो हानाय समाव बाहायो। गोबाङानो बाहायो आरो खायसेफोरा बाहाया जायफ्रा मानसि खामानि मावग्रा मानसि मोनो बेफोर बेफोरो बाहाया आरो ना। जेथु दानि जुगाव आरो दानि जुगाव मानसिफोर खामानि मावग्रा मानसिफोराबो गोबां खम जाबाय खामानि मावनो नागिरला बेबायदिनो जायफोरा मानसि खामानि मावग्रा मानसि मोनो बे बेफोरो लासै लासै ओ हानाय जायो मानसियानो हानानै न'आव रो जानानै नायो। बेबायदि खाम
आलि ओमफ्राय जे जोङो माइ गायनायाव आलि खोयोना दुब्लिफोरखौहाय दै लाखिनो थाखाय ओमफ्राय बे आलि खोनायावहाय माबाफोर गोदान जन्थ्रफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव बाहायो नामा?
जोंनियावथ' बेबायदि बाहायनाय नुनो मोना जोंनियाव जोंनियाव जों मानसिफोरानो बेखौ दाननाय जायो। जिहेतु ओ आलिया एसे गेददा गुददा जायो नालाय जन्थ्रफोरखौथ' नुदों गोबां सोरबा सोरबा बाहायनाय नुनो मोनदों थेवब्लाबो गोबां मानसियानो साबजायाखै आरोना बे जन्थ्रखौ दासिम मानो होनोमब्ला बारा हाग्राफोरा गोबाङै थालाङो जिहेथु हाग्रा थायोब्लाथाय माइआव एसे माइया गायखांनायनि उनाव माइआ से ओ
औ ओरैनो औ होम्ब्ला ओरैनो आलि खोनायनि बेनि थाखाय खदालखौनो बाहायोना
औ आलि होनायनि थाखाय खदाल बाहायो जावनो आलिखौ दाननो थाखायबो खदालखौनो बाहायनाय जायो जोंनियाव
औ औ औ आमफ्राय बिथांमोननिथिं जे ओ माइ गायनायाव आरोना आ गोबां सुबङनोथ' माइखौहाय मोजां फिथाइ मोननायनि थाखाय मोननायनि थाखाय माखासे बाजारावहाय मोननाय रासायनिारि हा जे बाहायो। ओ बेबायदिखौबो नों थांमोननि ओनसोलावहाय बाहायो नामा? एसे माइ गायनायाव आबादारि फोरा
औ जोंनिखिजाय जोंनिखिजाय बेबायदिनो जायफोरा ओ फालांगिनि थाखाय जायफोरा फाननो थाखाय माइखौ गायो गोबां गोबां माइ गायो। बेबायदियाव नुनो मोनो बिदि रासायनारि हा-हासार बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय सरासनस्रा मानसि सरासनस्रा सुबुंफोरा जायफोरा न'आव जानो थाखाय बा जानो थाखाय गायो बिथांमोना ओ बिदि हासार बाहायलाया आरोना। ओ न'आवनो जागोन नालाय बेनिखायनो गोबां ओ माइ माइ आबाद बो गोबाङै ओ गोबां हायाव गायनाय जाया। एसे न'खरनि जिखिनि दं बेखिनियावनो गायनाय जायो बेनिखायनो हासार सासार बाहायलाया नाथाय ओ बेबायदि जायफोरा फालांगि मावगोन फालांगि फाननायनि माने बिदि बिथांमोना थारमाने बेखौ बाहायनो गोनां जायो मानो होनबा नोङा ओ बिदि हासार बाहायाबाथाय मुलाम्फाया जोंनियाव एसे खम जायो आरोना मुलाम्फा मोननो नागिरा
औ औ ओरैनो नोंथाङा जोंनि जे आबाद मावनायाव फाय ओ रासायनारि हासार ओ जे बाजाराव मोननाय हासारा ना ओ न'नि जिब जुनार जों ओ बाहायजानाय हासार खौ साबसिन मोनो अबे मोनसेखौहाय नोङो ओ जों आबादारिफोरनि थाखाय बांसिनै मोजां मोनो?
बे बे जाबाय ओ आबादनि सायाव सोनारनानै जाहैगोन जिहेथु आबादखौ नों मा थांखियाव मावदों बेनि सायाव सोनारो आं सरासनस्रायै ओ न'खरनि न'खरनि ओ हासार बे मोसौ मोसौ खिफोरनिफ्राय बानायनाय बे हासारखौ आं बांसिन मोजां मोनो मानो होनबा बेयाव केमिकेल बिदि मिलायनाय थाया बेनिख
उम औ औ ओरैनोथ' औ औ दे नोंथाङा सोंनो हागोन।
नोंथांमोननिखै माइ आबादखौ मा ओ खनबसे गायनाय नुनो मोनो बोसोराव
जोंनियाव बोसोराव ना ओ जोंनियावथ' ओ गुबुन दानफोराव गायनाय जाया बोस सोराव जे बैसाग जेठ फैयोना आं गोदोनिफ्रायनो जों बे दानफोरखौ हो सोनानै जेब्ला बे दाना सौफैयो अब्ला बे दानाव गायोना थिक बेबायदिनो आथिखालबो आरो जोंनि ओनसोलावहाय बैसाग जेठ आसार सावन बे दानावल' गायो। ओमफ्राय गुबुन जे मेसें बोथोर बै दानफोरावहाय गायनाय जाया आरो बेदि
सरासन
बोसोराव माने खेनसेल' खेनसेल' गायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायै गुबु गुबुन गुबुन आबादफोर मावो जेरै दालि सबाय बेसर बेफोर खौबो माखासे मेसें बोथोरावहाय बेफोरखौ मावो आरो
नाव औ
औ माइ हाखांनायनि उनाव
दे होमबा नोंथां जोंनिया समा जाबाय ओ उननि समफोराव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों।